हेल' नोंथां औ खोनादोंना नोंथाङा? दा मा खालामगासिनो नोंथाङालाय?
आंथ' दायो ओरैनो दं नोंथां।
औ बिदिब्ला जाखांबायना नोंथां?
औ जाखांबाय नोंथां।
औ।
नों औ थिगैनो दं नोंथां।
औ। दा आंबो नै ओरैनोसो दं। होमबा नोंथांजों आं मोनसे आय दानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामदोंमोनदां नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना नोंथां। औ बिदिब्ला आयदाया जाहैबाय। जे गोदोनि सुबुंफोरा माबायदि जिउ खुङोमोन आरो दानि सुबुं फोर माबायदि जिउ खुङोमोन बिनि सायाव नोंथाङा। एसे फारागफोरखौ फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां आंनो।
अ हागोन नोंथां।
औ‌।
गोदोनि सुबुंफोर होनोबाथ' जोंनिया जाहैबाय। बे जिउखौ थांना थानो थाखाय जों माने बे मैहुर खालामनाय आबाद मावनाय बेफोरनो सै आरोना
औ।
गोदोनि दिनावहाय जाहैबाय जोङो। आबाद बा बिदिनो मैहुर बायदिसिना खालामनानै जों जोंनि जिउखौ थांना थानायाव
गावखौ फोथांना लाखिनो थाखाय माने बिदिनो। मैहुर बा आबादफोर बायदिसिना गुबुन गुबुन। दाउ अमा फिसिनाय बेफोरबायदि मावोमोन आरो
औ औ।
आरो दानि दिनावथ'
गोनोखोआरि मुगायाव मा बुंबावनो आरो दानि दिनाव जे मेसिनारि मुगा जायो हैबाय सोब खामानियानो इजि साहस मोनसे नङा मोनसे बेफार फालांगि मावनानै जानो हासै। गोनोखोआरि आयदाजों माने
औ
औ नोंथाङालाय मा बुंनो सानो आरो?
आं आंनि मथेबाथ' जे गोदोनि सुबुंफोरनि आरो दानि सुबुंफोरनि जिउ खुंनायनि बेलायाव माने गोबां फारागफोर खौ नुनो मोनखायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
दा बेफोरनि मादावनो बुंनो थाङोब्ला जे गोदोनि सुबुंफोरा माखासे जि आबाद दाउ अमा बायदि फिनानै जिउ सङो दा बेफोराव गो बां जों गोदोनि मावनाय आरो दानि मावनाय बेवहाय आलदा जुदा खौ जों नुनो मोनो बे गोदोनि सुबुंफोरा जेरैबायदि गावनि जि एफा एनै थानाय बै गावनि गियान जि रोंगौथि एफा एनै बैफोरजोंनो जिखिनि मावनानै मोनो बेफोरखौनो मावनानै जि एसेनि फाननानै रां आरजियो। ओ बेफोरखौनो लानानै गावनि नांगौखौ सुफुङो आरो न'खरफोरखौ सालायजोबो फिसा फिसौफोरखौ फोरनि दा गोदोनिया एसे आलदा दानिया एसे आलदा जों दा बुंनो हायो। दानि जुगाव आरो बुंनोनो नांला जे बिगियानारि आदब खायदाजों दानि सुबुंफोरा माब्लानि समाव मा खालामो मा मायो बेफोरखौ जों जेबो मिथिस'नोनो हाया दा जों गोदोनि आबाद मावनाया एसे एसे आलादा दानि आबाद मावनाया गोबां आलदा दा जों नुनायाव गोदोनि आबाद मावनायफोरा बे गोदोनि आबै आबौफोरनि समाव आबादारि फोरा मा खालामोमोन जोंनि माखासे अर्गेनिक जे गोबोर हासार बेफोरजोंनो बा खानस्रिखिनि जि हासार बेफोरजोंनो आबादफोरखौ मावनानै आबाद फसलफोरखौ दिहुननानै फाननानै जानानै रां आरजियोमोन। नाथाय दानि जुगाव जे आबाद दारिफोरनि आबाद मावनाया गोबां जे बिगियानारि आदब खायदाजों दिहुनन्नाय माखासे मुलि बे मेडिसिन बेफोरखौ बाहायनानैसो जों आबादफोरखौ मावनायखौ जों नुनो मोनो। दा बेफोराव जोंहा गोबां मोजां मोजां जे फिथाइखौ जों मोनो थेवब्लाबो जोंहा बेयाव माखासे जे खैफोद गोनां जों बेखौ नुहुरो आरोखि। दा नुनायाव जों बुंनो थाङोब्ला बेनो खैफोद गोनाङा जोंहा बेफो रखौ जानानै जुदि जोंनि बेमाराव जोंनि देहायाव बेमार आजार जायो। जेसेबांखिनि जों मेडिसिन बाहायगोन जसेबांखिनि जोंनि देहायाव बेमार आजारा साग्लोबनो हमगोन। आरो गोदोनि सुबुंफोरनि जे देहायाव बेराम आजारखौ जों नुनो मोना। दासिमबो जों नुनो मोना गोदोनि सुबुंफोरनि जे आयु जोरनाय बेफोरोबो बांसिनमोन नाथाय दानिया एसे खम जाबाय सुबुंफोरनाव मानो होनोब्ला जों बांसिन मिदिसेनजों बाहायनाय जि जाग्रा मुवा बेैफोरखौसो जों सानफ्रोमबो जे थांना थानाय बे जिउआव बाहायबाय थायो बेखायनो आं सानो जि गोदोनि जेसेबांखिनि आबै आबौफोरनि समाव आबाद मावनाय बेफोरसो साबसिनमोन होननानै आं सानो आरो जि जोम दानायनि बेलायावबो बुंनो थाङोब्ला गोदोनि सुबुंफोरा जि जोम दानानै बे फाननानै रां आरजियोमोन गोदोनि सुबुंफोरा जेरैबायदि गावनो गाव गावनि आखाइजोंनो दानानै माखासे गोबां जि जिफोरखौ दिहुननानै फाननानै रां आरजियोमोन आरो दानि जुगाव बेफोरखौ जों नुनो मोनला दानि जुगावहाय बांसिन मेसिन बायदि आरिजोंसो जिफोरखौ दानाय नुनो मोनसै दा बेफोर मेचिनफोरजों दानाय जिफोरावहाय जोंहा माखासे जि गोदोनि आबै आबौमोननि समाव जि एरखांनाय आगर आखाय बेफोरबो लासै लासैनो गोमालांनो हमदों बैफोर आगर आखाइफोरा जाबाय जेरै फारौ मेगन दिंखिया बिबार दिंखिया बिलाइ माखासे बैफोरो आरो हाजो आगर बेफोरखौ आबै आबौमोना जे मिथिंगानिफ्राय नागिर नागिर आखाइजोंनो माखासे आगर आगरफोरखौ एरखाङोमोन नाथाय दानि मेसिनारि जुग गायावहाय बैफोर जे आगर आखायफोरा इसिबां मानि गाब बेरखांनायखौ जों नुला नाथाय बेखौ बुंनांगोनदि जे गोदोनि जे आबै आबौमोना आखाइजोंनो एरखांनानै जि जिफोरखौ दिहुनोमोन बेफोरनो जोंनिया साबसिनमोन ओरै दानि आइजोफोरा आगर आखर एरखांनायावहाय गोबां माने दुरबल जालांनो हमबाय मा माखासे जि दानि मुगाजों गोरोबफानानै जे बिगियानारि आदब खायदाजों दिहुननाय माखासे जि जोम बेफोरखौसो बायनानै नै गारनो हमसै आरोबाव माखासे दानि जिउ खुंनायनि बेलायाव गोबांथार साख्रि बाख्रिफोरनिबो बेलायाव सोलोंथाइनि बेलायावबो गोबां फारागखौ जों नुनो मोनबाय माख माखासे दानि सुबुंफोरा गोजौ सोलोंथाइ लानानै गावनि जिउखौ खुङो गोदोनि सुबुंफोराथ' आरो एसेबां मानि सोलोंथाइ लानायखौबो मोनखायामोन होननानै जों खोनानो मोनदों मानो होनोब्ला गोदोनि समावहाय स्कुल बा माखासे फरायसालि गोजौ फरायसालि बेफोरबो इसेबां मानि गैयामोन खममोन होननायखौ जों खोनानो मोनदों दानि जुगावथ' आरो फरायसालि फरायसालिमा बेफोरो गोबां माने सानफा एफा सानफा एफा बांबोनाय फ्राय बांबोनो हमगासिनो आरो सुबुं माहारियाबो बांबोनायनिफ्राय बांबोनो हमगासिनो फरायसाफ्रा बेफोराव दानि फरायसाफोरा गोजौ सोलोंथाइ बा गोनोखो मुगाजों गोरोबफानानै सोलोंथाइ लानानै माखासे मोजां मोजां साख्रि बाख्रियाव नांथाबनानै गावनि आथिङाव गाव गाव गसंनानै दानि मुगायाव जिउ खुङोमोन नाथाय गोदो बेफोरबायदि नङामोन दा बुंनो थाङोब्ला गोदोनिख्रुइ दा एसे साबसिन जानानै फैदों बेखौ जों बुंनांगोन दा नोंथाङाबो बिनि सायाव एसे माबाफोर बुंबावगोन नामा नोंथां
आंनि बुंनांगौआथ' बेनो जाहैबाय नोंथां गोदोनि दिनावथ' नोंथाङानो जा जा फारागथिफोर दं बेखौ बुंलांखाजोब्बाय नङा होमबा नोंथां औ माने गोदोनि दिनाव बेनो आरोना जोंनि माने सुबुं समाजाव सोलोंथाइ होननायानो माने गोबां खममोन नालाय
औ
बेनि बिथिङाव डाउन जानायनि थाखाय जों माने गोदोहाय जोंनि जिउ जे राहा लामा थांना थानायाव बेयाव जोबोर खस्थ'यै भुगिनांनो गोनां जायोमोन आरो माने
औ
दानि दिनाव आरो गोबां गोनोखोआरि मुगा जे बिगियाननि मुगा जाहैबाय जेब्ला जों गोदान गोदान आइडिया बा गोदान टेक्न'लजिनि जोहै जोङो गोबां आइडिया मोननायजों माखासे थांना थानायनि राहा लामाखौबो गोरलैयै दिहुनन्ना लानानै माने जेरावबो जेरैबो माने खाबु नागिरनानै गावनि लाइफखौ माने थांना थानायाव इजि खालामनो हायो आरो जोङो
औ
आरो जों दा नुबावो माखासे आइजोफ्राबो गोबांथार गोजौ थाखोसिम सोलोंथाइ लानानै गावनि न'खरखौ सालायो होनबा नोंथां दा गोदोथ' आरो बुङोमोन सुबुंफ्रा आइजो माहारिफ्रा जेबो दावगानो हाया बिसोरखौ माने न'आवनो थाहोनानै न'नि खामानि बेखौनो मावबाय मोन नाथाय दानि जुगाव बिदिखौ जों नुनो मोनला जे हौवासाफ्राल' गोजौ सोलों था लानानै साख्रि बाख्रि लानानै जिउ खुङो नाथाय दानि आइजोफ्राबो हौवाफोरजों समान समान बा हौवाफोरनिख्रुइ बांसिनसो माखासे गोजौ सोलोंथाइ लानानै जों न'खर सालायनायफोरखौ नुबोगासिनो आरो नुनो मोननाय जों गोदो जोंनाया बिदि नंला जे हौवाफ्राल' डाक्टर इन्जिनियार फरायनो हायो नाथाय दा हिनजावफ्राबो दा डाक्टार इन्जिनियार बेफोरजों समान समान जों साख्रि बाख्रि मावनायबो जों नुनो मोनो दा होनबा खोथाया नोंथां जा समाबो जाबाय बेनिखायनो नोंथांजों दसे सम सावरायनो मोनना गोजोननाय थाबाय नोंथां बिदिब्ला दोनथ'लायनि
औ जागोन दे नोंथां औ